हेलौ औ नोंथां उम मा खालामदों नोंथाङालाय?
जिरायनानै दङ ओैनो औ मोजाङानो नोंथां
औ औ आंबो नोंथां ओ दाथ' आंनबोजोब्बायथ' बेखायनो आङो बायदि मैया आनजाद होनो गोनां दङ बेनो बिनि माखासे थियारि खालामदों आरोना
औ मोजां ओंखाम जाबाय ने
ए मा ओंख्रिमोन
ओंख्रियाथ' नोंथां आ दाथ' दैज्लां बोथोर जाहैबाय नालाय नोंथां आं बेखायनो ओ हाजो गुदियावहाय अलदद लायदोंमोन आरो बे अलददखौनो दाउ ला न'नि दाउजों जादों नोंथाङालाय नों नोंथाङालाय मा ओंख्रि जानाय
आंबो बाराया बिदि माबा खालामनाय जायासै गरम बोथोर नालाय ओंखायनो जोंना मा बा बिदिनो खुमब्रा खारदै संदों ओमफ्राय मैथा आरो सवाबिनमोन गोलोम गोलोमनायजों माजों संनाय जायासै बारा मोजां
नंगौ नोंथां गरमाबो आजिखालि बिराद गोबांयैनो दङथ' अमाने जाबाय थादों नालाय नोंथांमोनहा ओ माइ गायाखै नामा?
माइ गायगोन गायनायालाय ओमफ्राय खोथिया जाथ'वाखै एसे
अ अ अ ओ जोंनिथिं ओ खासियाखौ गायदों नोंथां ओ रेवसियाखौ एसेबां मानि गायनायखौ नुवाखै माने जोंहाथ' माइ जायाथ' नोंथां बेनिखायनो जे जेनेबा गामिनि सुबुंफोरखौ नु आरो ना नोंथां
औ औ
ओ नोंथां
औ आं नोंख मोनसे माबानि थाखायसो कल हरनाय जादोंमोन
औ बुंनायसाय नोंथां औ बुंनायसाय नोंथां
औ माने नोंसोरनि ओनसोलावहाय माबादि थांना थानायनि राहा हिसाबै माखौ माखौ बाहायनाय जायो ज माबायदि बेफोरनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आङो माबायदि थांना थानायनि जिउ राहा
नंगौ नोंथां बियो ओ बे आयदाया ओ मोनसे जोबोद ओ गुवार आयदा अदेबानि बेखौ ओ सावरायनानै जोङो ओ बर' सुबुंफोरनि सोमोन्दै मिथिनो हायो आरो नोंथां नोंथांनि आं सोंनाय बायदियै ओ जोंनि गामिनि ओ जा सुबुंफोरनि थांना थानाय ओ आं बेखौ ओ आंनि जों बेखिनिखौ आं नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो ननानै नोंथां जिहेथु ओ आं नुनाय बादियैब्ला ओ जोंनि गामियाव बांसिनानो मा साख्रि मावनाय सुबुंफोर गैया आरो नोंथां साख्रि मावनायफोर दंबाबो गोबां ओ आखाइ बिजौआवनो साननो हानाय दङ अदेबानि ओ बेफोरनि अनगायैबो गामियाव माखासे गोबां सुबुं सुबुंफोर दङ बिसोरनि सुबुंफोरनि नि थांना थानायखौ नागिरोबा बिसोरो आबाद बेखौनो बि खालामनानै थांना थानायखौ नुयो आरो नोंथां सिगांनि समाव ओ जेरावनाखि दुब्लियाव दै थायो बियाव मायनिया आबाद मावो बे माइनि आबादा मावखांनाय लोगो लोगोनो ओ मेसें बोथोराव
औ
गोरान आबाद आबादफोर मावो जे जेरैबायदि बेसर सिब बिं ओ देमसि मागा बेफोरबायदिया आबादखौ मावनाय जायो आरो नोंथां ओ बेबायदिनो बारि बागानाव उम फिथाइ बिफां लाइफांनिबो म लोगोसे मैगं थाइगंनि आबाद मावनानै फान होननानै बेफोरजोंनो ओ जिउ खुंनायखौ ओ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां बोसोरसेयाव जानो हाने जाया बेफोरबायदि समाव ओ नुनो मोनो जे बेफोर न'खरनि सुबुंफोरा आ आ गोजानाव ओ अदेबानि गुबुन जायगायाव थांनानै खामानियाव हैनानै नखर सुं नानै बेफोरबायदि ओ थासारिया जोंनि गेजे जेराव ओ दं आरो नोंथां अदेबानि
नंगो
गामियाव बेफोरबायदि थासारियासो बियो आरो हौवा माहारिनि गेजेराव सावराय नो थाङोब्ला हिन
उम
माहारिया ओ औ खालि ओ अदेबानि हौवा मां माहारियाल' खालि अ न'खर सुंथानायाव खामानि मावो बे नङा नोंथां हि हिनजाव माहारियाबो ना गुरनानै मैगं थाइगं फाननानै बेफोरबायदि ओ थांना थानाय जोङो नोंथांमोननि गामियाव मा होननाय सा सोंनो थाङोब्ला नोंथांनि ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा इसे
हेल'
ओ नोंथांमोननि गामिनि थांना थानायनि राहाया
मा होनदोंमोन नोंथां?
ओ नोंथांमोननि गामिनि ओ थांना थानायनि राहाया माबायदि
औ थिग बेबादिनो नों बुंबोनाय बादिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबादिनो साख्रि माव मानसिफोर बारा मोननो थाङा बेबादिनो बुंनो थाङोब्ला जोंनियावबो आबादानो गाहाय होननानै बुंनांगोन माइ आबादखोनो बिनि अनगायैबो जोंनि ओ सोलावहाय मा होनो बेफो आबादनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव बे थालिर बिफांखौ बांसिन मोननो हायो लोगोसे आरो राबार रबारखि थियाबो गोबां मावनाय जायो जोंनि ओनसोलावहाय बे बेजोंनो जोंनि ओनसोलाव गोबां उम न'खर सामलायगासिनो दङ गासैबो जोंनि ओनसो गामियावहाय लाबारजों बेनि माबाया केजि हिसाबाव उम केजियाव माबा सेजौ बा बाजि बि बिदि थाङो आरोना लाबारनि बेसेना बेजोंनो गोबां न'खर जोंनि ओनसो गामियाव थांना थानायनि राहा हिसाबै बेखौनो लादों आरो लोगोसे बेनि अनगायैबो मैगंफोर फाननानैबो गोबां न' खर सामलायनायखौ जों नुनो मोनदों जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो दा आरो दैज्लां बोथोरावहाय गोबां मैगं गायनायखौ नुनो मोन्दों जेरै जोगोनार थाइबें भिन्दि लाव बेफोरबायदि बेजों लोगोसे आरो मा होनो उम बेफोरखौ नुनो मोनदों बेनि अनगायैबो आरो माखासे मैगंफोर बेफोरनि अनगायैबो मा होनगोन बेखौ उ थालिर थालिर औ थालिरनिबो माबा खालामो जोंना थालिर फिथाइखो बिनि फिथाइखौ गोबां खाना माबा फोमोननानै थालिर फिथाइखौ गोबां फाननायखौ जोङो नुनो मोनो। जोंनि ओनसोलावहाय बेबायदिनो गोबां औ जोंनि माबायावहाय गामियावहाय बेबायदिनो न'खर साला सामलायनायखौ जों नुनो मोनदों। बेबादिनो आइजोफोराबो आरो लोगोसे हाजिरा थांनायखौ नुनो मोनो जोंनि ओनसोलावहाय। बेबादिनो हाजिरा मावनानै बेबायदिनो गोबुननि न'आवहाय सापात खानायखौ जों गोबां नुनो मोनदों। जोंनि ओनसोलावहाय गोबां साफात दङ। ओमफ्राय बेबायदिनो बिसोरो हाजिरा मावहैनाय नुनो मोनो आरो बे जोंनि ओनसोलाव बेबादि। बेजोंनो लोगोसे आरो दाथ' आरो दैज्लां बोथ थोरना बिदिनो माइ गायहैनाय माबा गायहैनाय बेफ फोरखौ जों गोबां नुनो मोनसिगोन। बेजोंनो गावनि न'खर गथ' गथाय फरायनाय माबानाय बेफोरफोरखौ गोबां हेफाजाब होगोन होननानै न'खरनि मानसिफ्रा बेबायदिनो हाजिरा मावनानै गोबां माबा हेफाजाब खालामनायखौ जों नुनो मोनो। दा बेबादिनो जोंनि ओनसोलावहाय थांना थानायनि राहा होननानै जों बुंनो हायो। बेनि अनगायैबो आरो गोबां दङ। औ आरो लोगोसे जोंनि ओनसोलावहाय माबा मा होनगोन? औ मा होनगोन जोंनि ओनसोलाव माबा जों खाथि नालाय मेघालयजों बेवहाय जोंनि मेघालयजों आरो जोंनि बे ओनसोल जों गोबां फानलाय लाबोलाय बुस्थुफोरखौ बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावहाय खालामनाय जायो। बेबादिनो सोलाय सोल' खालामनाय जायो आरो, मोनसे बाजार दङ बेवहाय। मैगंफोरखौ लांनानै मेघालयनिजों बेबायदि आरो नोंथाङा माबाफोर सोंबावगोन?
औ नोंथां आंनि बुंनो थांनाया जे जोङो गुबुन हारिजों रुजुनानै नायोब्ला ओ बर' हारिनि थांना थानायनि राहाया दासिमबो गोदो जेरै दंमोन ओ आथिखालावबो बेफोरबायदि दङ होननानै जोङो बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
जेरै बायदि जोङो गुबुन हारिफोरनि ओ जि असमिया बेंगलि जोंनि खाथियाव थानाय हारिफोर बिसोरखौ नायोब्लानो बिसोरनि थांना थानायनि राहाया ओ जोबोद जौगाबाय। अदेबानि गोबाङानो साख्रि बे गिदिर गिदिर ओ फालांगि बेफोरबायदि खालामना नै न'खरखौ सुथानायखौ नुनो मोनसै। फिसा फिसौफोरखौ गोजान गोजान जायगायाव फरायहैहोनाय बेफोरबायदि ओ सावगारिखौ जोङो जोंनि मेगनजों नुनो मोनसै। नाथाय बर' हारिया दासिमबो ओ जोंनि बर' हारिया फिसाफोरखौ गोजान गोजानाव फरायहैनायनि सोलायै ओ फरायनायखौ ओ स' ससे ओ समनि फ्राय दोनथ'नाय माब्लाबा समाव आबुङै ग्रेजुयेट जायै। सोरबा सोरबा ओ ओस एस फेल जानाय बेफोरबायदि थासारियाव थानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। अब्ला जोङो बेफोरबायदि ओ जुदि जौगानो नांगोन। अब्ला जोङो सावरायनो नांगोन जे ओ बर'फोराबो सोलाय नांसिगौ। औ नोंथाङा बेनि सोमोन्दै मा सानो
नंगौ नोंथां जोंनि बर' बर' हारियाबो बेबायदिनो गुबुन हारिफोरबायदि जौगानांगौ मानो होनोब्ला जोंनि बर' हारियाबो दाबोनो सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबां गोग्लैसोना थानायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोंनि बर' हारि हारिया गोबां जौ जुवा बेफोराव गोबां गब'हाबनानै थानायखौ जों गोबां नुनो मोनो बेनि सोलायै गुबुन हारिया मालाय जौगानाय जौगाजोब्बाय मानो होनोब्ला बिसोरो गाव थाखा फैसा खामायनानै लोगोसे गाव माबादि जौगानो हागोन बेखौ बिसोर बांसिन नायो मानो होनोब्ला बिसोर माला जों बे बि बिसोरनि ख्रुइ बांसिन जौगानो हागोन बेखौ बिसोर बांसिन सानद्रायो मानो होनोब्ला जोंनि बर'फ्रा मा होनोबा जोंनि बर' हारिया गाबोन मा जानो मोनगोन गाबोन मा लोंगोन बेखौसो साननानै गोबां रां मा फैसाखौ बोरै मोनगोन बेखौ साननानै ओमफ्राय माला मोनजागोन बेफोरखौ बाहायनायाव गोबां जौ जुवा बेफोराव गाननायखौ जों बांसिन नुनो मोनो फैसाफोरखौ जोंनि बर' हारिया बेनि सोलायै जोङो गुबुन हारिखौ नायोब्ला बिसोरजोंबो बेबायदिनो बिसोरखौ बिसोरनिफ्राय गियान लानानै एबा माबानानै जोंबो बेबायदि खालामनो हायो आरो जौगानो हागोन मानो होनोब्ला जोंनि बर' हारियाबो गोबां बिदिनो गुबुननिफ्राइ सोलोंनांगौ गोबां माबाफोर दङ दाबोनो ओ ओम बेबादिनो जोङो सोलोंथाइनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोङो गावनि फिसाफोरखौ खौहाय मोजाङै लेखा फरायनायाव बा थाखा फैसा बाहायनायावहाय बिमा बिफायानो बांसिन माबा गिदिर बिबान लानाया बेखायनो जोङो गासैखौबो गथ' गथाइखौ फरायनायावहाय बिमा बिफानि दायथ' गोनां सानो बेजोंनो लोगोसे औ
ओ नोंथाङा सैथो बाथ्राखौनो बुंदों बर'फोरा जेसे जेसेबां मावो एसेबांनो ओ गावनि जानायाव उदै सुफुंनायाव